खोनादोंना
औ खोनादों
औ
नोंथाङा दायो ओरैनो दङ ना सम होनो हागोन ना दसे अह बिब्दिब्ला बिब्दिब्ला जोङो दिनै नारजि ओंख्रिखौ माबायदि सङो बिनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना?
औ सावराय जागोन। नोंथाङा बुंग्रोनाय नोंथांनि ओनसोलखै माबायदि नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो।
औ जोंनि ओनसोलथिंथ' जेरै बिथिं उदालगुरि ओनसोलावहाय नारजि ओंख्रिखौहाय जेरै ओ फार्स्टआव हाय खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनागासिनो बुंलांलाय
ओ सिगांग्रो जोङो नारजिखौहाय बा साखोन-सिखोनै मोजाङै सुग्रोना लायोमोन बिनि उनावहाय जोङो